खोनादोंना आदा?
उम खानादों।
अ खोनाबाय ओमफाय?
आंना थाबावासै आंना थाबावाखै नों लायरायनाया। थाबावाखै।
उम बेखौ नुखाया बेखौ नुखाया आं सो हरदों दा। आंसो हरदोंना बेखौ बेखौ नुवाब्रा नों उमहो बियो मालाय सिङाव थाहै खायो ओहो बिस बे सिङावनो थाहैखायो बे नोंनिया बै थाखोआल' माबालांबाय थागोन
ओहो थाखोआबो बारायाखै।
बारायखायाब्रा नै दासो नों हरबाय नालाय एबार बारायसिगोन।
ओ ए बिदिसो।
औ बेखौ जमा थुदो नों इबार।
अ बेखौनो आहा हाब माथो
जि इदिनो जायो।
सानदां
उम बिदिनो। अखाया मोफ्लामगासिनो हनै माथो हागोनदां हराव हर गेजेरफ्राव
खोनादों हा
औ औ औ
उम उन्दुनायाथ' बिदिनो मुसारि खोंबाय होबाय कारटुनाव उन्दुबाय माबायाव लेखा दङ रोजा रोजा बिजाब। बेयाव ब'बाय उन्दुबाय बिराद थामफै दं थामफै दं माबा आगोरबो आगरबाथिबो सावबाय मोदोमगोरा। एम मुसारि दं मुसारि लाबोखादों। मुसारि खोंबाय औहाय बावनो उन्दुबाय। मुसारि दङ मुसारि लाबोखादों मुसारि दं खमबल दं।
औ उ
जोमबाय बिदिनो। मोजां दं माथो होनबावनो। उन्दुयो आङो बिगुमा ओंखारलांबाथाय होबायबो उन्दुबायबो बि बिगुमा ओंखारलांबाथाय सिना ब'बाय उम ओम बेयावथ' मेग' मेगनाथ' ओरैबो ओरैबो दंजोबा नुजो नुबाय थायो बे मेगनाव।
मेगनाव
गावसोर उम गावसोर नायफिनजोबबा बे मेगनाव मेगनखौ गावसोर माबा खालामफिनजोबा नागिरफिनजोबबा आंखौ नुगोनब्रा बे खैथानिफ्राय बेसेबां समनिफ्राय बेसिबां उन्दुयो नुजोबगोन आरो बिसोरो।
ओ
गावसोर माबाया खोमा नायादां आंथ' ओरैनो थाबाय थाखायो नालाय
औ औ
ओंखारखायो नालाय आङो
आ
आरो मबाइलनि मेगनखौ होनानैसो उन्द'खायो आं सिद्दा ओरै माबाजों हाबग्राजों दर्जाजों
औ औ
बेयाव ओमफायो आं चेक खालामफिनसै आंथ' उन्दुलांबा थाल मोनला नालाय बेयाव सोरबा हाबदों नामा मादों नामा बेखौ आं माबा खालामफिनबाय नायफिनजोबबाय खामायो माबायानो जोबजोबलायो आंना बेटारियानो जोबलांजोबलायो
बेवहाय मा होनो जामुंनि जबुंनि आदार होग्रा गैया होमबा
सानदुंनि औ लाबोखादों दङ मेरला दं जानबुंनि आदार होग्रा मेरला दङ
ओम ओम ओम
बाव होयो आं आं आंना आबुङै होना लाबोखायो आं आमफाय होनांनांलिया थेवब्लाबो आं लाबोखायो आरो बे जानबुंनि आदार होग्राखौबो लाबोखायो आरो आदार होजाग्रा मेरला दंखायो
खोनाबाय
नोंथां
खोनादोंदा
खोनादों खोनादों
खोनादों ओम एसे सिरि थाबनाय खोनायो नोंनिखौ
दे सोंबावदो माबा दंबावोबा
माबाफोर नों माबाफोर सोंथि सोंनो नामा गुसु जादों सोंथिफोर सोंनो दे आंनो सों आंनो सोंसै नोंखौ नोंनाव ओमण नोङो नोंनि साबसिन मोजां मोननाय गाब गाबा मा नोंना मानो मोजां मोनो ओमफाय मानो मोजां मोनो ओमफाय नोङो नों नङा नोंनि सायख'नाया नोंहा बेसेबां मोजां मोनो बेखौ बुंजोब मोनसेल'बाथ' मोनसे नों मोनसेल' बुंदो नोङो मोननै मोनथाम मोजां मोनोबा मोननै मोनथाम मोजां मोननै दा दे बुं मा मा
गोसोम आरो गोथां
गोसो आरो गोथां आमफाय गोसोमखौ मानो मोजां मोनो
गोसखौ
औ बुंदो नों मानो मोजां मोनो
गोसोम गोसोम गोसोम गोसोमखौ जाहैबाय आंनि गासैबो मा गस्लाफोरनि गासिबो गोसोम मानो बांसिनो दङ गोसोम गस्ला लंफेनफ्रा
ओम
माने मानो मोजां मोनो होनबा गोसो मा जाबाय मा मैला नाङा बिनि उनाव गाब होननानै बुङोबा गोसोमा जाहैबाय माने ओ मेगनाव साथिया आंनो मेगनाव साथस ओ मेगनाव सासियि गाबखौ आं मोजां मोनो आरो गोथांफ्राबो अबबा अबबा बांद्राय थाथिया खिन्थु बेलेग गुबुन खाालारफ्रा बिराद साखथि आरो आंनो माने ओ सा थानाय खा ओ गाबखौ आंनो नाङा बेनो आरो
बेनो आरो गोसोम खुनो बेबो मोनसे जाहैबाय नोङो मैला नाङा आरो मैला नांनाय बांद्राय सिनाया गोसोमाव नङा ओमबा गोसोमा बांद्राय मेगनावबो नाङा जाहैबाय बेखौ आरो नों दा बेनि थाखाय बेखौ मोजां मोनो गोथाङालाय थां होनदोंना
गोथाङा गोथांङा आंनि आगोलनि माने साबसिन गाबमोन बियो
औ सिगांनि आरनोना
औ आं आं मोनथिया आं मानो आं मानो सायख'ना लादोंमोन खिन्थु ओ मोजां मोनो जायखिजाया बेनो आरो
जायखिनजा जायखिनजाया मोजां मोनोना आंबो मोजां मोनो
बाथ' खालारा बे गोथांखौ आरोना आं मिन्थिया मानो मोजां मोनो जायखिजाया आं मोजां मोनो आरो
मोजां मोनो आरो ना बे आरो गावबा गावनि बेयो गाबा गावनि मेग गनाव नांनाय नङा ओम्बा गाबा गावनि नोजोर बियो गावबा गावनि मोजां मोननाय बे आरो थांबाय दा बिदिनो जाहैबाय आरो बेनो सोंथिस सोंबावनो साननाया आङो ओरैनो आं बे सोंथिखौ नोंनाव सोंखांबाय खोमालै रायलायखांबाय दां जों बिदिखौ ना
लायरायखांबाय आंसो नोंनाव सोंनांगौ खिन्थु आं दाबो सोंनोनो
दे सोंथि जिउन मा दिहुननो गोसो जादों औ दे सों
सेथि सोंथियाव दं नोंनि ओ मा होनो साबसिन बा नों फसायनाय ओ बायगा माह मथ'र साइखेलनि मथर साइखेलनिया ओ मथ'र साइकेला
बेखौथ' आंनियावथ' आं बिदि जायखिन्जाया आंनाव बिदि मोजां मोननाय साबसिन बिदि नुफेराखै आं नुफेराखै बिदि गो गारिफोरखौबो आं बाइकफोरखौ बांद्राय माबायाखै नालाय मोनथि जायखिजाया आङो
सिन गैथ'आ आरोना
ओ जायनि जायनि दाथाय महोरा गारिना मोजां बेखौनो आं मोजां मोनो आरो आङो आंना खुनु बिदि अबबा मोजां अबबा मोजिं बिदि गैया आरो आंना बे गारिनि बेलायावबा आरोना बिदि ने आं बांद्राय बिनि गियान गैया नालाय मिन्थिया नालाय बे जाहैबाय आ आं जायखौ मोजां बेयो आरो बे जायनि जाथाय फरास समायना नायनो मोजां हो मोजां मोनबाय आरो आं इदि आरो उम ओमफाय नै माथो एंङासो खोनाफैखो औ खो आं नों रालाय मोजां खोनाफैयाखै औ खोनाबाय अबबा दोनदों नामा नों मबाइलखौ
दोनाखै नै आं मा होनो बार बार ओंखारग्रानि खिथुनालाय बार ओंखारग्रा। जोंखौ गरमाव सान्थि खालामग्रा।
उम।
दा नैथि कुइसना जाहैबाय नैथि सोंथिया जाहैबाय।
बांद्राय इंराजि नङा नङा बांद्रायर इंराजि सदोरबाय थानो नाङा।
औ।
एसे एसे नोङो थाल लानानै बुंबानो जाबाय आरो दे बुं।
बबे ओंख्रिखौ साबसिन जानो मोजां मोनो?
आंनि ओंख्रिया आंनि ओंख्रियाथ' आङो उम माबा दङ मोनथाम दङ आंनिया।
ओ बुं दे।
आंनि साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रि आरो ना बेनो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय सबाय साम'
औ।
ओमफ्राय नैथिया जाहैबाय उम दाउजों अनला बा जायखिनिजाया अनला बा मेवाइ बे आरोना अनला जाबाय आरो बियो। ओमफ्राय मोनसेया नारजि। थामथिया बे आरो मोनथाम आरो।
मथा मथि ओ मा होननांगौ जाखो बर'निनो
बर'निनो बे ओंख्रिखौ आं माने गोथाव मोनो आरो। उम बिनो आंना आंना बर'आव मोनसे नामजादा बेसाद दङ बे बेसादा जाबाय नाफाम। बे नाफामखौ नाथायबा आं जाया आरो।
बेबो मोजां नङा बांद्राय जानाया।
जानो मोजां मोनोजे थेवबो जायो नोङो नाथायबाबो जायो। आङो नाथाय आं आं। मोजां मोना मोजां मोना माने आं जाफेरा आरो ना। उन्दैफ्राव जादोंबो जानो हागौ मिथियैआव किन्तु आं देरनानै मोनथि हायाखै आरो।
उम उम।
बिमाफोरा गोदो उन्दैयाव दौदोंबो जानो हागौ।
उम।
बे आरोना ओमफ्राय आं दा जाफेराखै आरो। आं मिथिनायाव आरो बे आरो। ओमफ्राय ओरैनो मैद्रु मैद्रुखौ आङो साबसिन मोजां मोनो लाफा। लाफ -लाफा-लाफा मैद्रुखौ मोजां मोनो आं। मैगंनि बेलायाव आरो उम।
लाफा जोंना जोंहासो लाफा फैयोमोन एबार जा
ओइ न'नि लाफा होमबाथाय मोजां मोननाया मोनो। अ गोथाव मोनो आरोना? मोनथिया लाफा मैद्रु होनबाथाय नांला आंनो जेबो। दा लाफा मैद्रु बानलु बाथोन होनबाथाय नांलासैबो।
उम
ओमफाय माबाफोर सोंथि दंबावो नामा सोंनो? आद्राफोर थानाय सोंथि। दं नामा दे समाबो बारा गोबाव गैला सोंदो दे।
एसे समाव नोङो बाला गुदुंङाव गानो सान्दों
अ बेख अ बेखौथ' आं सानथ'वाखैलै आदा आंना बियो गैथ'वा माने दा सानहर सानहरनाय गैथ'वा आरोना आंना थिरांथा गैथ'वा बे आरोना
मोनसे मोनसे साननाय थायोना मोनसे बैसोस थायो बेबो बेखौ नांगौ आंनो
बैसोखौ बैसोखौबो आं बुंनो हानाय नं
औ उम आतसा बा नै
स समावथ' जाबाय
उम लाखिथ'दो
उम दे
आरो हरबावनोबा हरबावदो दे लाखि दो